नोंथां
अ खोनागासिनो नोंथां।
औ माबोरै दं नोंथां?
दा मोजाङैनो दं नोंथां।
औ नोंथाङा दासान्दि उदां दङ ना?
दोङो दोङो नोंथां सावरायजागोन।
औ अब्ला आङो नोंथांजों बै आथिखालनि जि सोलिबाय थानाय जि गायनाय फुनाय बेनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै हरबाय आङो।
औ
आच्छा नोंथां आथिखालाव जे गायनाय फुनाय बे माइ गायनाय माइ आबाद बा जोंनि मेसें बोथोरनि आबाद बायदि बायदि आलु फान्थाव सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर बायदि रोखोमनि जे आबादखौ जोङो मावो। दा बेफोर आबादफोरनि जि फिथाइ दा गोदोनि आरो आथिखालनि रुजुनायाव ओ माबायदि नोंथांमोननिजों बे फिथाइ जि मोननाय माइ आबादानो होन बा मेसें बोथोरनि आबादानो होन। बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
दे
आथिखालनि आरो गोदोनि गेजेराव राव आबाद मावनायखौ रुजुनानै नायोब्ला जों गोबां फारागखौ मोननो हायो।
उम
गोदोनि समाव हयथ' जोंनि आइ आफामोननि समाव जोङो नुनो मोनोमोन। आ बिथांमोना आबाद खालामोमोनब्लाबो बेफोर आबादखौ हयथ' हासार उसार होआलासिनो हालजों एवनानै अथात मोसौजों हालेवनानै बिथांमोना फोयोमोन एबा गायोमोन आरो बेबायदिनो बिथांमोना जिहेथु हासार होआमोन बेनिखायनो जाबायदि बिथांमोना फसलखौ अर्थात आबाद मावनायनि उनाव फसलखौ जाबायदि बिथांमोना मोनगोन होनना आसा खालामना थायोमोन। हयथ' बेबायदि बिथांमोना मोननो हायाखै? ओ बेनिखायनो बै समाव जोङो मोनथिना मोनो। गोबां
न'खरफोरानो ओंखाम लगन थायोमोन होननानै जोङो खोनानो मोनो। नंगौ हाफोरा गोबां बुरजा बुरजा दङमोन। नाथाय आबादफोरखौ थि बायदियै मावनो रोङियाव हयथ' बै समनि आबादारि बिथांमोना फसलखौ खोब खम मोनोमोन जायनि जाहोनाव बिथांमोना बे फसल मोननायजों बोसोरखौ गिदिंहोनो हायामोन।
औ।
हयथ' बेबायदि बोसोरगिदिंनि था गिदिङिनि थाखायनो गोबां न'खरफोरानो ओंखामनि लगन थायोमोन होनना जों खोनानो मोनो नाथाय जोङो लोरबां जायोमोन। नाथाय जोङो दिनै नुनो मोनो ओ सिगांनिख्रुइ हयथ' दिनैनि आबादारिफोरा माइ आबाद खौ जोङो खम मावनायखौ नुनो मोनो खम मावोब्लाबो दिनैनि समाव आबादारिफोरा
उम।
गोनोखोआरि आदबजों आबाद मावनायनि थाखायनो हयथ' बिगासेयावनो बिथांमोना नैजिनिफ्राय नैजिबा मन बेबायदि फसल मोननो हायो।
औ।
आरो बेबायदिनो बिगा ब्रै बिगाबा मावनानैनो
उ।
हयथ' बोसोरनि थाखाय
जेसेबां गोनांथि जायो। माइफोरखौ हयथ' बेखौ बिथांमोना
औ।
लानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदि नि थाखायनो दिनैनि जोङो गोबां न'खरफोरखौनो ओंखाम लगन थायैखौ नुनो मोनसै हथ' बे बिथिंनिफ्राय जों नायोब्ला नुनो मोनो सिगांनिख्रुइ हयथ' गोदोनिफ्राय दिनैनि समाव एबा आथिखालनि मुगायाव जोङो आबादारि फोरखौबो समजों एबा मुगाजों गोरोबनानै आबाद मावनो रोंदों। आरो आबाद मावनायनि आबाद मावनो रोंनायनि थाखायनो हयथ' गोबां न'खरफोरा आबादजोंनो जोङो जौगाखांनायखौबो नुनो मोनदों बे आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो गथ' गथायफोरखौबो मोजाङै सोलोंथाइ होनायखौ जों खाय से खायसे आबादारिनि न'खरावबाबो नुनो मोनदों। आरो बे गिसे आबादनि बेलायाव बे थांबाय दा गोरान आबादनि बेलायावबो बेनो। सिगांनि समाव जोङो ओ खोब बेबायदि गोदान मुगाजों आबाद खालामनाय नुनो मोनामोन। गोरान आबादखौबो जेरै खोब फैयोमोनब्ला बेसर फैयोमोन मागा फैयोमोन। दिसि फैयोमोन बेबायदिफोरखौ नुनो मोनो जोङो। हयथ' बै समनिया न'नि थाखाय न'आव गोनांथि जानायखौ सुफुंनो थाखायल' थाव मोनजाब्लानो जागोन, एबा मनसे मननै फाननो मोनब्लानो जागोन। बेबायदि गुसेब सिन्था धारा खालामनानै बै सम समनि आबादारिफ्रा मावोमोन।
नाथाय औ आथिखालनि जे आबादारिफोर गोदोनि बायदि एसेल' मावनानै थालिया नङा होमबा।
उम।
दा आथिखालाव गोबां ओ बुरजा गायनो हानायनि जि सुबिदा दा बेयो खस्थ थ'आ एसे खमाव जाबाय मानोना थांनाय समफ्राव बा गोदोनि सम समफ्राव आ हालजोंनो गोबांसे मानि हा एवनानै बेबायदि आबाद मावनो बारा सम्भब जायामोन। नाथाय खाललि बे गोनोखो मुगायाव ट्रेक्टर ओंखारबाय नालाय बे ट्रेक्टरजों गोबां खम समनि गेजेरावनो गोबां हाखौ एवना फोमोननानै बेवहाय गोबां खेथि खालामनो हानायनि जि सुबिदा बे सुबिदाया जाबाय बेनिखायनो आ- आथिखालनि जि आबादारिफोर एसेब्लाबो आगोलनिख्रुइ दावगासिननो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो। जेयै जोङो थांनाय समफोराव एबा थानाय जि आगोलनि जे आबाद मावनायनि बेयो जोंनि अखानि बोथोरजों एबा बोथोरनि जि अखा दैज्लां बोथोरनि दा बे दैज्लां बोथोरनि अखाखौ नेनानैसो आबादखौ मावनाय जायोमोन अखा हानानै दैया जमा जायोबासो। नाथाय गोदो गोनोखो मुगायाव द' सेल' पाइप गायनानै सिंनिफ्राय दै ब बरननानैबो आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनसै।
नंगौ नोंथां।
बेनि अनगायैबो मेसें बोथोरावथ' जोंनियाव दै जाखाया। जोंनियाव दै फैनायनि सुबिदा गैया बेखौ जोङो सेल'जों सेल' पाइपजों दै बरननानै मेचिनजों दै बरननानै बेवहाय मेसें बोथोरावबो जि बरा माइ होननाय दङ नङा होमबा। बे बरा माइखौ गायनानै गोबां ओ लाब जानो हादों जोंनि आथिखालनि आबादारि बिथांमोना। बेनिखायनो गोदोनि बाय दिहाय ओ गोबां हा थासेयावबो लगन थानो गोनां जानाय बे थासारिया दासिम गैलिया। मानोना गोदोनिख्रुइ आथिखालनि सुबुंफोरनि सिन्था धाराफ्रा ओ नैबे बिगियान जुगनि जि सिन्थाधारा बेजों खारफाबाय जुगजों खारफाबाय।
उम।
बेखायनो गोदोनि बायदि बे थालिर रुनानै जानाय ओ बहाबा माइरं एंखुर जानाय
औ बे थासारिखौ बे थासारिखौ जों दिनै नुनो मोनलिया नोंथां।
औ औ नंगौ गोदोनि सुबुंनि सोलोंथाइनि जि अनजिमा सोलोंथाइ लानायाथ' गोबाङो जोबोद खममोन दा आथिखालाव नोंङो न'खर नखरसेयाव ओ खमब्लाबो उम खोब खम फरायनायब्लाबो बे मेट्रिक पास जाखागोन। दा बेबायदिहाय फरायनायनि जि बिबां बेबो बांबोबाय। सोलोंथाइ थानाय लोगोसेनो ओ सुबुं माहारिया सोलोंथाइ थाहैनाय लोगोसेनो गावनि जि सोलिनाय साननाय हनाय थासारि गुबुन गुबुन जायगानि थासारि दा बेफोरखौ मोनथियो नालाय दा बेबायदि सोलिनायनिफ्राय आथिखालनि सोलिनाया नाथाय आ
उम।
बे डिसिप्लिन आब्रुथिनि गेजेरजों सोलिनायखौ जों नुनो मोनबाय। गोदोनि बायदि आबां जाबां गाननाय जोमनाय बा आबां जाबां बे साथि साथिनि अरावनो जोंङो खांख्राइनि आथिंफोर खावना जानायखौ जों नुनो मोनबोदोंमोन गोदो।
औ औ।
नाथाय दा बेफोरबायदि गैलिया। जोंनियाव बेबायदि खावनानै गोसोम हांगारफोर नु ओ हुदा। बिसोरो दा गैलिया मानोना जोंनि आथिखालनि सुबुंफोर गोबाङानो लेखा गोरों जाबाय। ओ गोनोखो मुगानि जि ओ डिजि डिजिटेल मुगा बेजों खारफानांगौब्ला गावबो एसेब्लाबो सोलोंथाइनि गोनांथि जायो हिसाबै दा जोंङो होब ओम हानद्रेद पारसेन्ट खारनो हायाखैब्लाबो नाइन्टि नाइन्टि फाइभ ओ पारसेन्टसो जोंङो दावगाफानो हादों एसे बिगियाननि मुगाजों नङा होमबाथां?
दिनैनि समनि सुबुंफोरनि साननाय हयथ' बियो आगोलनिख्रुइ गुवारसिन जाबोबाय होननानै जों बुंनायायो नङा होमबा नों ओ जायखिजाया बिथिंखौनो एसे गुवार नोजोरजों नायो दा आबादनि बिथिंङावबो बेनो।
फाननानै माबा मोनसे मुलाम्फा मोननाय बे नोजोरखौ
औ।
एबाथ' मावो। आरो बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानैनो जिहेथु बिथांमोना मावखायो। हयथ' बेनि थाखायनो बिथांमोना फसलखौबो मोजाङै मोनो। आरो सलखौ मोजां मोननायनि थाखायनो बिथांमोना हयथ' गाव लुबैनाय बायदि हाजोबाब्लाबो दाइनजि दाइनजिबा जौखोन्दोखो बिथांमोना मोननो हायो आरो। गाव लुबैनाय बायदि आरो बिदिनो न'खरफोरखौबो बिथांमोना
बे आबादनि गेजेरजोंनो सुंथाबबाय थादों नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ दे बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय।
औ दे।
औ दे गोजोनबाय।
गोजोननाय हरबाय नोंथांनिसिमबो।